हेलौ
अ हेलौ नोंथां अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं
ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। ओ जोङो दिनै एसे मिथिंगानि सायाव सावरायनि नोंथां,
औ सावरायजागोन।
औ जेरै जोंनि हाग्रा बंग्रायाव गोबां जोंहा जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरबायदि गोबांथार मोननाय जायो बेफोरनि सायावनो नोंथाङा जिब जो अरनबारियाव मोननाय माखासे हाग्रा, फोरनि जिब जुनारफोरनि ओ मुंखौ एसे फोरमायनानै होलाय गुवारै
औ। ओं नोंथाङा जा सोंदों आङो बेनि फिननायखौ गुसुङै होनो नाजागोन आंहा बारा गोलाव बुंनायनि हुदाबो गैया ओं जोंहा जिब जुनाराथ' हाग्रा -बंग्रा गैयाबा थांनानै थानाया बिसोरनो थांना थानो थाखाय गुबैनो जोंहा हाग्रा - बंग्रा नांग्रोगोन बिदिनो हाजो -हाला बेफोरावसो बिसोरो थांनानै थायो ओं जोंहा बि बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव जोंहा गोबां जिब- जुनार थायो जेरै हाग्रानि हाग्रानि अमा थायो, मैदेर थायो, मोसौ थायो। बिदिनो बायदिसिना दाउ थायो जेरै बाथ' खौवौ बायदिसिना गोबां दङ बुंनो थाङोबा जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोरखौ ओं जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जिब - जुनार मोनो। जेरै जोङो हाजो एरियाव बांसिन मोसा, मैदेर बायदिसिनाखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि बे गामि ओनसोलनि हाग्रा जेरै गयबारि बेफोरदियाव जोङो सेसा बायदिसिना मोननाय जायो आरो एन्जर बायदिसिना मोनो।
औ - औ।
औ ओं आंनि बुंनाया बेखिनियानो नोंथां। नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनोबा फोरमायनो हागोन।
औ - औ बिदिनो जोङो अरन होनोब्लाथ' जोंना हाग्रा- बंग्रायानो मोनसे जिब- जिबिनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे हां होनजायो। खारन बिफां - लाइफाङाबो जोंनि हां जाहैबाय।
औ।
दा बिदिनो हाग्रा- बंग्राया खमायलांनो गोनांब्ला जोंहा जिब- जुनारा थानो जायगा गैया जायोब्ला जोंनि खायसे जिब -जुनारा गोमानानै थांजोबगोन आरो दा गोबां जे जोंनियाथ' गोदो- गोदाय जोंथ' जों नुबोआसैनो ओं ओं जिबि जे जायखौ जों डाइनासर होननानै दिनै मबाइलावसो मोनथिना मोनो। बेफोरबायदिनो जेनेबा जिब - जिबिफ्रा मोनफा मोनफा लासै लासैनो गोमालांनो हमगासिनो दं आरो दा बिदिनो जोंबो गोबां जिब -जिबिया दा खमायलांगासिनो दं जाय कार'ना बेनो जोंहा हाग्रा बंग्राया ओं बायलांगासिनो नालाय। सुबुं अनजिमाया बारायगासिनो दङ हाग्राया जोंना अरन्ना। खमायलांगासिनो दङ। जोंना बेनो सुबुं अनजिमा बाङोबा जोंहा थानो थाखाय जोंहा जायगा नांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो खायसे जोङो। फरेस्ट एरियाखौनो जोङो जेनेबा ओं हाग्राखौ दानस्रांनानै जोङो बेयावनो हादान खुंनानै थानो गोनां जायो। जोंना सुबुं अनजिमा बांबोबाथाय थिग बिदिनो जोंना लासै लासै जिब जिबि या बेफोरबायदिनो खमायलांबाय थागोन थादों आरोखि।
ओम
ओं बिजों माखासे मोननो ओं गोबां जिब - जिबिया दा गै गैलानो जोंनि साइदजों जों नुनोनो मोनला दा बेफोरबायदि दि दा समाव जेबो राहाबो गैया जेनेबा सुबुं सुबुं अनजिमा बाङोबा जोंनो हाग्राफोरखौ जोङो ओं सिफायनांगौबो जायो थानो थाखाय सोलिनो थाखाय। बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नोंथाङा अरनाव मोननाय जिब- जुनारनि बा मा मादाव मा बे जिबिखौ बांसिन गिख्रंथाव होनना सानो मा माखौ गिनाय मोनो नोंथाङा बांसिन?
औ। ओं आंनि बेलायाव आङो बुङोबाथ' आङो बयनिसाय गिनाय जोंहा मोसा बेखौनो बांसिन गियो बियो जोंहा जोबोद बेदर जाहैयो बेदर जायो नालाय गोबां खोनाबाय जेनेबा बोरमा बायदिसिना मानसि बिदि अरथारो बिदिनो जोंहा ह्रा गेदिर गोेदेर हाग्राफोराव नुनो मोननाय जायो बेखौ जोङो सिगांहाय बांसिनै नुनो मोननाय जायोमोन आरो खाथि खालाफोराव नाथाय नाथाय दा बेबो गोबां खमायलांबाय बियो खमाय खमाय खमायनानै जोबोद खम जाबाय बिनि बिबां बाबो जोङो खोनानायाव आबै आबौनिफ्राय खोनानायाव जोंनि जों जि थायो दा बेफोराव बेफोर जायगायावनो बियो सिगां एबा गोदो थायोमोन होनना मिथि मिथि मोननाय जादों
जोंहा बेयो गोबां बिदिनो गामि ओनसोलाव' ानानै दाबो गोबां गामि ओनसोलाव खाथि खाथि फैयो फैनानै जेरै जों मानास हायुंङआारि बेफोराव फैनानै जोंहा न'नि मोसौ बोरमा जायो बिनि थाखाय बेनिंखायनो बेखौ आङो जोबोद गिख्रंथाव सानो आरो नोंथां
औ औ दा जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव सावरायलायनोसै नोंथां जोंहा जा जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि माइरंनिफ्रायनो सोमजिनाय जायखौ जों अनला होननानै बुंनाय जायो बियो म बायदि सोमजियो बेखौ एसे सुंद'यै बेखेवना होलाय नोंथांा
अ आं बेखौ जा आं आंनिथि आं जा मिथिगौ बेखौ आङो नोंथां आंनो फोरमायनानै होगोन ओ आं जिखिनि मिथिगौ बेखौ बुंनोसै नोंथा आङो जोंहा अनला अनला संनो थाखायथ' फार्स्टावनो जोंहा माइं माइरंनिफ्राय अन गुन्दै देना लानाय जायो अन गुन्दै देना जोंहा बेयाव बायदिसिना होफानायायो बेदरफोर होफानाय जोंहा दाउजों अनला जोबोद गोथाव जायो ओ खादों जानागोन नोंथाङाबो दाउजों अननानै होननाय
जोंहा मुंदांखााखखा दाउजों अनलाया बेखौ बे थाखाय जोंहाथ' गिबियावनो बेदरफोरखौ एवग्रोनो लानांगोन ओ साराय साराय गुदुं खालामनानै बेदर एवबाय एवनानै जोंहा बेदरफोरखौ एवबाय बेयाव संख्रि होबाय थाव संख्रि पियास बायदिसिना होबाय बिनिफ्राय अनलाखौ जोंहा होबाय बिनिफ्राय जोङो दै होबाय खोबनानै दोनबाय आरो बे नोंथां बेनिफ्राय अनलाया रेडि जागोन औ नोंथाङा मोजाङै मिथिगौबा नोंथाङाबो फरायनो हागोन
औ औ आङो एसे बुंना हो जेनेबा अनलाया गिबिनिफ्राय मानिफ्राय सोमजियो जों एकदमबारे आं गुदिथारनिफ्रायबो फैफिननोसै
औ
अनलायाथ' माइरङा मानिफ्राय जायो जोंनिखौ सिगाङाव माबाग्रोनि दंग्रोनि जोंना गिबि गिबियावनो जोंहा माइ जायखौ बुङो माइ बे माइखौ जोङो फोनो गोनां जायो बे फोनो गोनां फोनो गोनां महरसिम फैनो थाखाय जोङो बे माइखौ जोङो बस्थायाव खाथेनानै जोङो जिबा दिन हयथ' थामजि दिन हयथ' नैजिदिन जोङो सोम सोमनानै दोननाय जायो आरो जायखौ जोङो माइलि होननानै बुंनाय जायो बेखौ बिदि सोमनायनि उनाव जोङो जोंनि फोथारखौ हालौवग्रा लाबाय आरामसे हालुग ननानै ग्लेब ग्लेब खनथाम खनब्रैसो जोङो बेखौ फि खनथाम खनब्रै फिन हालेवनानै जोङो माने लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जों बै नैजि बिदिन नैजिबा दिन जों सोमनानै दोननाय बे माइ माइखौ जोङो बोखांनानै खादायाव लानानै जोङो बै हालौना दोननाय हायाव जोङो माने बेखौ सारग्रोना लानाय जायो गिबियाव बेखौ सार ग्रोनानै जोङो बिदिनो जोंहा नैजि-नैजिबा दिननि उनाव जोंहा बियो मोनसे हाग्रा महरै माने खिलिबोयो माने जायखौ जों खोथिया होनना बुङो बर' रावाव बे खोथियाव जाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जोंनि आइजोफोरा हयथ' जोंना दाना हौवा माहारिफ्राबो जोङो बे खामानिखौ मावो बेखौ जोङो फुनानै लायो बेखौ जों फुनानै आरो नै थि खोन्दोआव जोङो दुब्लि मोनसे हालेवबावनानै बे खोथिया फुनायखौ जोङो आरो फिन गायफिनबावो फिन गायफिन फिननायनि उनाव जोंहा बेनो लासैनो देरलांसिगोन देरना गोजौ जासिगोन बेनि उनाव जोंहा फिथाइनि महर लायो बे माइआ फिथाइनि महर लासिगोन बेनिफ्राय गोरलै रन्दै जाबोसिगोन बेनिफ्राय जों गोरा जालांसिगोन लासै लासैनो गोथां महर लाबोसिगोन गोथां महर लानानै जोंहा बियो लासै लासैनो जोंहा गोरा जानानै गोमो जालांसिगोन गोमोरेद जालांसिगोन आरो जेनेबा मोनसे मोननाय होनो बेखौ जों जेराव
औ
मोनलांसिगोन जों बेखौ आरो फिन हाफिननानै जोङो बेखौ जों दांग्रि सरनानै जोङो न'आव रोगानानै ला ओ खानानै बेनिफ्राय उनाव जोङो मारा होसिगोन हयथ' खाय खायसेया मोसौजों होयो खायसेया जोंहा दाना मेसिनजों क्टरबा जाबाय बेयाव होसिगोन बेनिफ्राय माइ माइखौ जों दिहुनफिनसिगोन माइ जानायनि उनाव जों बेखौ बे माइखौ आरामनो जोङो मिसिङाव लांनानै जों बेखौ हुसिगोन आरो जेनेबा माइरं खालामसिगोन फुख्रेमनानै माइरं खालाम दों बे माइरंखौनो जोंहा सोमनानै दोननानै दसे सोमनानै दोननानै जों बेखौनो ओ उवाल हयथ' जोंहा दाना खायसे खायसेया जोंना बे थौसि होनना बेयावबो देनानै जोङो बेखौ गुन्दै खालामसिगोन खाइसेया मिसिनफ्राव होनानै गुन्दै खालामना लायो बिनि उनाव जोंहा बे अन गुन्दै जाहैसिगोन बेफोरबायदिनो नोंथांनि बे जिखिनि बुंलांबाय बेखिनिजों जोंहा बियो जयेन जाहैसिगोन आरो जेनेबा बिनिफ्रायनो जोंहा मोनसे जायखौ जों अनला होननानै बुङो बे अनला सोदोबा जाहैसिगोन आरो माने जाय बेसादखौ जोङो माइनिफ्रायनो माइरंनिफ्राय मोननो हायो
औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों ओ जोंहा हालेवनाय होनोबा जोंहा हालेवनायखौ खनथाम हालेवो नोंथाङा हालेवनायनि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथाङा दा आं हानायखिनिखौ होननि ओ जोंहा गिबियावनो जोङो हालौजेननायखौ एकदम गिबि हालेवनायखौ जो खारायनाय होननानै
औ
नायनि नैथि खेब जोंहा सामार होनाय होनो सामार होनायनिफ्राय जोंहा फोमोननाय होनना बुङो जोंहा मोनसे सामार होनाय फोमोननाय ओमफ्राय मोनब्रै माबा मोनसे दंबावोमोन आं बेखौ एसे बावबाय
औ
जायखिया खारायनाय फासनिया गिबिनिया खारायनाय ओमफ्राय सामार होनाय ओमफ्राय फोमोननाय ओमफ्राय माबा मोनसे दंबावोमोन आं बेखौ एसे बावबायनो नोंथां
ओ खारायनाया जोंहा औ ओहो आङो गोसोआव बिदि आंहाबोथ' जेबो मिथिनाय माबा मिथिनाय गैया बेनि सायाव बेनिखायनो आंङो नोंथांनाव सोंनाय जादों ओ नोंथांङा खारायनायनि बागै एसे बुंनानै होगोन नामा
अ अ बेखौ जोङो खारायनाय होनना बुङोबा जोंनिया गिबि गिबि एकदमबारे हाखौ जों गिबिसिन गिबिखौ जोङो खारायनाय होनना बुंजायो ओ माबाया ओ हाया गोरा जानानै थायो बे हाखौ जों एसे दै होस्रोनानै माने गिबि हालौजेननायखौनो जोंहा खारायनाय होननानै बुङो आरो। जायखौ जोङो गुरै खालामगोग्रनानै लानाय जायो।
औ औ।
बे हाल एवजेननायखौ जों खारायनाय होननानै बुङो आरो।
औ ओमफ्राय जोंहा नोंथांङा सामार बोननाय बुंदोंमोन बेनि बागैबो एसे बुंनानै होदो।
औ औ बेयो जाबाय बेयो जाबाय आरो जोंहा नैथि जोंहा ओरै बायदि मोनसे रावन जों जेनेबा मानसे ओ रावनजों हालवखांनायखौ जोङो उल्था रावन जों हाल एवफिनाय जायो माने जाय हाया आरो गुरै जाबावथों एसे गुरै जाबावनानै जों बेखौ जेनेबा एसे हालौ उल्था उल्थि हालेवनाय जायो नालाय जोंहा खारायनायाव मोनसे साइदजों हाल एवबा सामार होनायाव मोनसे साइद जों हालेवनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरो थामथियाव जों फोमोननाय आयदायावबो बेनो दैखौ एसे बुरजा सोनानै जोङो बेखौ हालौ एवग्लिनानै जोङो फोमोननाय जायो आरो बेखिनियानो नोंथां। उम। बिदिब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नोंथां जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजोंसो सरायनानै।
औ आंबो मोनबाय नोंथां गोजोनथों गोजोनथों।